दां नोंथाङा खोनानो मोनदों ना नोंथां। औ नोंथां खोनादो खोनादों।
औ औ औ नोंथां आङो दायो फ्रियावनो दंखायो।
अ नोंथांनो मोनसे आयद स साना फङाव खामायनो सानदों नोंथां।
औ औ।
आयदाया आयदाया जाबाय मैगं साम'खौ माबायदि ओंख्रि सङो जाना मा माबायदि मोनो बे सावराय सावरायनो बर' खालामबाय थांदों नोंथां।
औ एसे नेट टावार गोनाङाव थालाय नोंथां नेटवर्कआ मोजां नांफैनो नागिरेराखै नोंथांनिया
औ नोंथां। हेल'।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
खोनाबायना नोंथां?
औ।
औ आं दा ओ साम'खौ मा मानिफ्राय मोनो बा साम'खौ जोङो ओंख्रि संबा माबायदि मोनजायो बा माबायदि ओंख्रि संजायो बेखौ सावरायनो सावरायनो थाखाय फन खालामनो होनदों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? खोना हेल'।
खोनादों नोंथां।
खोना खानादोंना?
औ खोनादों नोथां।
औ नोंथाङाबो जानो हागौ जे जों साम'खौ मायाव मोनो नंङा होमबा नोंथां? दा जोङो बा बिलो बि फुख्रिफोराव जोङो बबेबा फुख्रियाव जोङो साम'खौ मोनो नङा होमबा नोंथां? औ जों दा साम'खौ मोनोबाबो जोङो बेखौ खननासो खननासो लाना फैनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो। साम'आ दा दै सिङाव थायो दैसंनिफ्राय जोङो खनना लाबो खनना लाबोनानै जोङो बेफोरखौबो जोङो खायफा खायनै मानसिया बेफार फालांगिबो खालामो नंङा होमबा नोंथां इफोरदौ इफोरखौ लानानै। नोंथाङा मिथिगौ नामा जे साम' मैगंखौ मा गोदि ओंख्रि संजायो?
औ मिथिगौ नोंथां।
मिथिगौबा एसे सावरायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां। साम'खौ जोङो जेब्ला ओ ओंख्रि जानो थाखाय सोरबा सोरबा बिदिनो फाजा हिसाबैबो जायो आरोना।
सोरबा सोरबा बिदिनो रुनानैबो जायो। आंङो होननोसै मोनसे बर'नि मोनसे खाजा हिसाबै बेखौहाय मोनसे जामुं बिसोरो बाहायनायखौ जोङो मिथिगौ आरोना। साम'जों स' साम'जों सबायजोंहा सबायजों साम'जों आरोना। इसोर मोननैजों संनाय जानायखौ जों मिथिगौ। ओ बेबायदिनो जेब्ला जोङो साम' आरो सबाय नोंथाङाथ' होनबाय साम'खौ बबेनिफ्राय लाबोयो होननानैहाय ओ नोंथाङाथ' होनलांदों जाहैबाय साम'गल एबा बिलोफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ थि बेबायदिनो मा औ साम'खौहाय जेब्ला जोङो दैसाफोराव थांनानै बिदिनो खननानै लाबोयो आरोना। आरो खननानै लाबोखांनायनि उनाव बेखौहाय ओ बिदिनो हरसे बिदिनो सोमनानै दोनो आरोना जा बे साम'नि मैलाखौ गगारथों होननानै आरो बे खौहाय जेब्ला सायो बेनि मोनसे मा होननांगौ मोनसे ओ मोनसे मा खोबग्रा दं नालाय बेखौ मोनसे बोखाना होनाय जायो आरोना जेब्ला बोखायो अब्लाबो ओमफ्राय बिनि लान्जिखौ दानस'यो आरोना।
औ
दानस'खांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा ओ मोजाङै बेखौ मनायाव एबा ओ लानानै एबा दैफ्रावहाय सुनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जाहाथे बिनि बिगुरनि मैलाया खारनो हानाय बायदि थिग बेबायदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो थ'आव सुयो सोरबा सोरबा बिदिनो बाल्थिंङाव सुयो आरो ना। बेखौ थिखोना सुखांनायनि एबा मानजिखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा ओंख्रि संनो लाबोयो आरो जाय ओंख्रिजों संगोन बेखौहाय ओ मा होनांगौ बेखौहाय सबायजों सङो नालाय बेखौखौ सबायखौ सिगांहाय मा मोजाङै सुना लाखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ साम'खौ जों एवगारना लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेयावहाय बायदि रोखोमनि हाइजें ओ सामब्राम सामब्राम गुफुर बानलु हालदै मस्ला बायदि बायदि रोखोम होनायनि उनाव थावाव होखांनायनि उनावहाय बेखौ एवनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बेखौ एवखांनायनि उनावहाय बे सबायखौ होयो आरोना आरो सबायखौ होखांनायनि उनावहाय बेखौ दै होखांनायनि उनाव बेखौहाय फोमोन्नाय जायो आरोना बिदि लोगोसे संख्रि बायदिसिनाखांनायनि उनाव जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो ओ साम'खौहाय बा जहलबो संनानै जायो सोरबा सोरबा रुनानै जायो सोरबा सोरबा बिदिनो फाजा एवनानै जायो आरो ना आलादा आलादा रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
आरो बिजों लोगोसे माखासेफ्रा बिदिनो अनलाजों जानायखौबो नुनो मोन्दों आरोना नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
अनलाजों जानायखौथ' हमनानै लायोबा बिदिनो अनलायाथ' माइरंनिफ्राय बानायनाय नङा नोंथां सिगां माइरङा खौ सोमना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला ग्रेन्डार नङाबा इखौ थुरसियाव देयो एबा उवालाव देनायनि उनावहाय बेखौ मा गुन्दै खालामो आरोना गुन्दै खालामनायनि उखौ दैजों एसे लगायनानै उनावहाय साम'खौ सिगां एवगोरखांनायनि उनाव बेखौ होनाय जों नुनो मोनो आरोना जेब्ला मोनो अब्ला जायो अब्ला बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा आरोबाव साम'खौ माबायदि खामानियाव बाहायो बिनि बागै होनदेरनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां जोंथ' साम'खौ जोङो मोनथाम मोनब्रै रखमनि जोङो जादनि नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां?
औ औ
खिन्थु साम' साम' लेदाय ना मा होनना बुङो नोंथां जों बेखौ साम' मोनथाम मोनब्रै जादनिनो दोङो नोंथां नङा होमबा? बेखौथ' जोङो दा जोङो जानायाथ' मोनथाम थेवबो जायो जोङो
औ
दाथ' जोङो साम'खौ साम'नि साम'नि ओंख्रिखौबो जाना जोंङो जोबोद गोथाव नांङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङा जिबायदि फोरमायलांबाय जे साम'खो जोङो अनला मैगंदो सबाय मेगंदो जायो होननानै।
औ
बेखौ जोङो सबाइ मेगंदोबो जाजायो अनला मेगंदोबो जाजायो सबदोबो। बिदिनो जाजायो नङा होनोमबा नोंथां जोङो
औ औ औ
नोंथांमोनजाय बिदि बुंनाय नोंथां
दे नोथां औ औ होन दे
नोंथांमोनजों बेबो बेफोरबायदि साम' मोनगोना मोनगोन ना मोना नोंथांनिदि एसे सावरायनो हागोन
मोनो नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावहाय साम'खौ मोनगौ मोना होन्दों नालाय नोंथां
औ औ
ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दैसाफोर खाथि जानायलाय गामि ओनसोलाव थानायखाय मा साम'खौ गोरलैयैनो मोननो हानायबो बेफोरबायदि दं आरोना थिग इबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय सामखौहाय बिदिनो दैसाफोराव फुंनि समायाव थांनानैहाय बेलासि समसिम खननानै लाबोयो आरोना आरो इफोरखौ गामि ओनसोलनि हाथायावहाय बेखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नआवहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेखौ फानखांनायनि उनाव बिदिनो केजि हिसाबै बेखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना केजियाव बिदिनो थामजि ब्रैजि रांनि गेजेरजों बेखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरबायदिनो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव सामफोरखौहाय आलादा आलादा रोखोमनि फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना फेक्टरियाव सोनानैहाय जाग्रा बेसाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो सामआखौ जेराव गुबुन जायगाफ्राव नायोबा सामआव हाय बिदिनो ओ सिगां रुनानै बिदिनो ओ बायदि बायदि मस्ला मस्लि होखांनायनि उनावहा बेखौ पेकेटआव सोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदिनो सोनानैहाय ओ संना जानायखौ एबा पेकेटाव सोना लाबोखांनायनि उनाव बिदिनो फुंनि समाव एबा सान साननि समाव बेखौ जा-जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सोरबा सोरबा बेफोर बेबायदिनो आसारबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जोंनि जायगायावथ बेबायदिनो ओ मोनसे सं एवनानै जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन जायगानिखौ जों नायोब्ला दा बेफोरबायदि आसार बायदिसिना पेकिंआव सोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेखौ दारिमिनाव सोनानै बिदिनो गोबाव सम बेफोरबायदिनो ओ दान मोनसे हालागै दोनजानाय बेफोरबायदि एक्सपायार डेट खालामनायनि उनावहाय बेखौहाय सो-सोना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बायदि मुवाफोर होखांनायनि गेजेरजोंहाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदिनो सामजों बायदि बायदि रोखोमनि हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनो रांखावरि आरजिनो थाखाय जेरै गामि ओनसोलाव खनखांनायनि उनावहाय गुबुन जायगायाव फानहरनो थाखाय बिदिनो लाङो आरोना थाबैनो सहैनो हानाय बायदि गारि मथरजों लांनानै बेखौ फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ जोङो मिथियोदि बिदिनो दखान बाजारफोर होयोब्ला बेखौहाय मा मोनसे जाग्रा हिसाबै इखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो आरोना हटेलफोरावहाय रेस्टेफोरावहाय नङा होमबा नोंथां ओखामबो जों जानो थाखाय आरो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो हान्थामेला खालामनायनि गेजेरजों रांखावरि आरजिनानै नखर संसार जानायाव गोबां हेफाजाब नायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आरो सोलिदोंबो थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलावथ बेफोरबायदिजोंनो जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों सामफोरखौहाय खननानैहाय बेफोरबायदि हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै रांखावरि आरजिनाय नङा होनबा नोंथां?
उम
आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ थाखा फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना?
अ नंगौ नोंगो खोनादो खोनादो नोंथां खोनादो।
आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव होनदेरनो हागोन नामा सामुनि बागै।
औ नोंथां जोङो सा-सामु जानायबो मोनसे सम दोङो नामा नोंथां?
औ औ
अ बेफोर था साम'खौबो जोङो जानोफ हायो नों थां होमबाबो किसुमान समाव जे मोनसे गावनि उदैयाव थानाय माने बिदिफोर मोनजाबाथाय मोजां नाङा होनना बुङोना नोंथां नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ।
बिबायदि थाबाथाय माने जाना मोजां नाङा होननाय जानो जानाया मोजां नाङानाय खोनादों नोंथां नंगौना नोंथां?
औ औ
नोंथाङा बिदिनो साम' ओंख्रिखौ जाना माबायदि नांगो नोंथां एसे
साम' ओंख्रिखौ जानानैहाय मोजां होनो नाङो नोंथां मानो होनोबा मानसिफोरा बुंलायो बेफोरबायदिनो साम' जायोब्ला मेगना मोजां जायो होननानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रिजों संनानै जायो आरो बिजों लोगोसेबो रुनानै जयो मोजां गोसाफोर बा बानलुफोर होनानै हाइजेंफोर होनानै बेफोरबायदि रुनानै जानाय जानो थाखाय मोजां मोनो आरोना सोमनानै जानो थाखाय दै होनानैहाय आरो जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो सबायजों साम'जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो बेजों लोगोसे अनलाजों जानायखौबो नुनो मोनो। आरो बिजों लोगोसे फाजा जानायखौबो नुनो मोनो जोगोनारजों जानायखौबो नुनो मोनो आरोना? बेफोरबायदि जाजाथावना ओंख्रिफोरजोंहाय बेखौ संना जानायखौहाय जोंनि ओनसोलाव जानायखौहाय जोङो मिथियोबा नुनो मोनो एबा जायो आरोोना थिग बेबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। होनबा नोंथांनि समाबो जाबाय जोंनाय दोनथ'लायनोसै नामा?
दे दे नोंथां दे
औ